नोंथां
औ नोंथां औ हेलौ नोंथां नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां
आं ओ बिदिनो ओ। बिफां सायनायायाव दसे गरम बोथोरखाय जिरायनानै दं नोंथां। आरो नोंथाङालाय ओ मा खालामगासिनो दं दायो
आङो दा आंबो बिदिनो दंफां सायायाव जिरायगासिनो दं नोंथां। बिदिनो दुब्लि सेराव दंफां साहायाव। जिरायनानै जोंनि गामिनि। नुथाय बा समायना नुथायखौसो आं नायगासिनो। नो दं दुब्लि बारिथिं थानानै आरो। गोबां सुबुङाबो नै माइ गायगासिनो दं जोंनिथिं बेखौ आं नायस्रांगासिनो दं आरो नोंथां।
अ मोजां नोंथां होमबा।
औ औ नोंथां दिनैनि टपिकखौ बा। जों मोनसे टपिक लानानै रायलायनोसै आ बैसागुनि बागै एसे रायलायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे नों
औ औ आं फंनैसो बैसागुनि बागै नोंनिसिम फोरमायना। नोंथां।
औ नोंथां जों जेरै जोंनि। बर'आव बैसागुआ जोंनि गोबां माने। नांगौखा जोंनि गोनांखा जोंनि नेमखा इयो जों गोदो गो। जोंनि आबौ आबैनिफ्रायनो जों गोदो जोंनि आबै आबौनिबो आबै आबौमोन। फोरानो फालिबोखानाय मोनसे नेम खायो जोंनि बर'नि बेखौ जों। बोथोरै बोथोर हिसाबै फैनायखौ नुनो मोननाय जायो जों जेरै दैज्लांनि बैसागुनि एक थारिक। ओ पन्द्र' थारिखनिफ्राय जों बेै बैसागुखौ जागायो बा मानियो। बोथोरजों जों बे बैसागु फैफानायखौ जों मिथिनो मोननाय जायो। ओमफाय आरो बुङोबा जों बैसागुखौ। जोंनि बर'आव बैसागुआनो होनो आरो अस अमियायाव जों बेखौ बिहु बा बिहु होननानै मिथिनाय जायो। बिदिनो थिग बेबायदिनो जों बैसागुखौ मोननै माने बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु बा मानसि मानसि बैसागु जेरै। बैसागु मोसानाय बेखौ जों मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो मोसौ बैसागुखौ जों बुङोबा बैसागुनि एक थारिकनि सानसे सिगाङाव जोङो मोसौखौ जोङो गिबियावनो जों दुगैस्रां लोबस्रांनो जों मोसौखौ जों बिदिनो बायदि रोखोमनि जों फिथाइ सामथायाइ बा फान्थाव बिदि बायदि बायदि रोखोमनि माला बानायनानै दोनो जों न'आव ओमफाय दुइस्रां लुस्रांनो बानायनाय जायो बेनि उनाव जों मोसौ खौ बिदिनो हांगार लानानै जोङो हांगार इरि बायदिसिना जों हांगारखौ जों मोन आरो जोङो थाराय बिफां होनो बे थाराय बिफांखौ मोनथामै हास'नानै मोननै मोनथाम मोनथाम खरि जमा खाज'बना लानानै जोङो बे बुस्थुखौ हांगारजों जमा लानानै बा जोंनि न' खाथिनि दंग' बा फख्रि बायदि रोखोमनि दैमाफोराव बा बिदिनो फख्रिफ्राव लाना थांनानै जों जोंनि मोसौखौ थुखैहैयो। नङा होमबा नोंथां! थुखैहैनानै बे गोसोमजों जा थाराय लादोंमोन खानानै बे थारायखौ आरो बे गोसोम दा जों गोसोम हांगार होख'नानै थाव गोथां होनानै लायो बेखौ जों मोसौनाव थुनायखौ नुनो मोननाय जायो मोसौनाव जों इखौ थुना लानानै थुखैखांनानै जों थुनाय जायो आरोना नोंथां। बे थुखैखांनानै जों थुनानै जोङो बै जा जोंनि गान जा जों बर'आव मोसौखौ थुखैनाय समाव गान मोननैसो गान दं बेखौ जोङो खननानै जोङो बे मोसौखौ माला जोंनि जा बानायदों फान्थाव बिदि बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइजों फान्थाव लावफोरजों बानायनाय मालाखौ जों मोसौनो गानहोनानै जों मोसौखौ बे दिनखालि उदाङै हगारनाय जायो आरो बे दिनखालि बुनो मोननाबो होननाय मिथिनाय जायो जों
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
मानसि बैसागुखौ बुङोबा जों गिबियाव एक थारिक खालि जोङो गि बियावनो जोङो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोब स्रां दुगैनानै जों गिदिरफोरखौ बा जोंनि आ बै आबौ बा जोंनि बिमा बिफा बा बिदा आब'मोनखौ जों सनमान होनो होननांगौ माने सनमान जों खुलुमो जेरै जों बयनिबो न'खर न'खरबो हाबनानै खुलुमो। जोङो बे बैसागुनि एक थारिख खालि जों दुगैस्रां लोबस्रांनो जोंनि बिमा बिफा गिदिरफोरखौ जों खुलुमो बिनि उनाव आरो बिनि उनाव बुङोबा जोङो बैसागुनि दुइ थारिख बा तिन बै बैसागुखौ जों ओ बुङोबा सात दिन फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो गोदो गोदो गोदाय एसे बारा फालियोमोन। समा दाथ' जोङो बिदिनो सातदिन फालिनायखौ नुनाय जायो। बिदिनो जों दुइ थारिखनिफ्राय जों बयबो गामिनि रायजो राजा बा गिदिर गोलाव सेंग्रा सिख्ला उन्दै गथ' गथाय गासिबो ओंखारनानै ङ बिदिनो न'खर न'खर बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै जों खुलुमो बिदिनो जोङो मोसा होयो रंजाहोयो जाहोयो लोनहोयो बायदि-बायदि रोखोमनि जोङो बिदिनो बायदि रोखोमनि जायो जों जानाया बेखौथ' आं मिथिया मा माखौ जायो इदिनो जोङो बिनि उनाव जोङो बैसागु नेम होयो नालाय बयनिबो न'ख न'खर-न'खर नेम हैयो माने जोङो सन हैनाय जायो मोसाहैनानै जों मान हैनाय जायो इहायनो जों जायै-लोङै फैनायबो जायो इनि उनाव जों बुङोबा जोंनि बैस सागुआव जों गोबां रोखोमनि दामग्रा देग्रा बाहायो जेरै दामग्रा देग्रा मानि जोंनि बर' हारि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेरै खाम जथा बा सिफुं ओमफाय बिदिनो सेरजा बायदि रोखोमनिखौ जों खायफा खायफा दामग्रा देग्रा सोलोंना थाखा थायो नालाय गामिया गामि फोराव बयनिबो गामियाव थाखायो बेखौ जों बयबो जमानो ओंखारनानै लानानै गावनि गाव आर'नाइ गस्ला गामसा गिन्दि गुफुर गामसा गोथां आरो बुङोबा सिख्लाफोरखौ बुङोबा बा आइजो आइजो माहारिखौ बुङोबा दख'ना इदिनो दख'ना ओ जोमग्रा फास्रा बा आर'नाइ गस्ला बिदिखौ लानानै जोङो मोसाफैनाय बा ज' ज' जों बेखौ लानानै थांनानै मोसाहैनायखौ जों नुनाय जायो नोंथां नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायना होदो दे आंनो बैसागुनि बागै नोंथां
औ माने नोंथाङा जे ओ बुंलांनाय बायदिनो बैसागुआव खालामनाय जायो दा आं ओ बैसागुनि ओंथिखौ बुंसै माने बैसागुनि ओं थियानो जाबाय ओ जों बर'फोरा ओ बोसोर गोदानखौ ओ जेब्ला बोसोर गोदान फैयो गो अब्ला जोङो बो गोजाम बोसोरखौ ओ हामबाय होनाय हिसाबै ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायनाय हिसाबै बे फोरबोखौ जोङो फालिनाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां औ
आरो बे फोरबोआ ओ आबादनि सायाव बर'फोरनि आबाद मावनायनि सायाव ओ
औ
सोनारो नोंथां माने ओ बे फोरबो बे फोरबोआनो बर'नि बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो होननानै बो बुंनो हागोन नोंथां ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय बिनि उनाव ओ नोंथाङा जेरै बुंलांदों माने जोंना बैसागुआ सात दिननि थाखाय जायो ओ बेयाव मोननै रोखोमनि दं जेरै ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु आरो बेफोर ओ ओ सा साननैनि उनाव ओ बिदिनो ओ मोसौ ओ जिब- जुनार दाउमा -दाउसा बेफोरनि बैसागुबो जाबावो नोंथां ओमफ्राय बेखौ माने ओ बे मोननैयानो ओ गोनांसिन आरो नोंथां जेरै नोंथां बुंलायनाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु बेनो गोनांसिन ओमफ्राय बे ओ बेनि उनाव जोङो बेयाव बे फोरबोआव मोसायो, रंजायो बिदिनो जेरै मोसानायफोराव जोङो बर'नि गावनि गावबा- गावनि -गावनि ओ ड्रेसफोरखौ गानो जेरै ओ बरफोरा- बरनो आइजोफोरा ओ दखना गानो ओमफ्राय फालि लायो बा ओजों जाय खास्रयो बिदिनो जानजाय खास्रनायाव गामसाफोरजों खारास्रयोबा आरनाइ बिदिनो खास्रयो। आरो हौवाफोरा गामसा गानो ओमफ्राय आरनाइनि ओ बिदिनो गस्ला बा बिदिनो गाननानै ओ ओमफ्राय खरआव आरनाइ लानानै बिदिनो बे फोरबोआव मोसाहैयो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ ओमफ्राय बिनि उनाव ओ बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदि जेरै- ओ खाम, जथा सिफुं, ओ खाम, जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदिखौ लानानै दामै- दामै नखर- नखर‌ मोसानानै ओ जोङो खाजि जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंथाङा
ओमफ्राय ओ बिनि उनाव ओ नोंथाङा बुंलांदोंमोन ना फिथाफोरखौ एसे बुंनानै हो होनना ओ बे बे फिथाफोरा ओ बिदिनो गुबुन- गुबुन रोखोमनि फिथाफोरखौ जोङो बे -बै बे- फोरबोआव जानायखौ जायो जानाय जायो जेरै ओ एनथाब, अनाथि, अनासि, लावदुम ओमफ्राय बिदिनो ओ गुबुन-गुबुन रोखोमनि ओ फिथाफोर ओमफ्राय लोंनाय मुवा लोंग्रा मुवा जेरै, जौ, बेफोरबायदि खौ लोंनानै बा जानानै जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय ओ बिदिनो ओ बे फोरबोआवबो मोसाहैनाय समयाव ओ बा सेंग्राफोर बा सेंग्रा फोरनि दल, ओमफ्राय गथफोर बा गथफोरनि दल, बा बोरायफोरबा बोरायफोर- बुरैफोरनि बेफोरबायदिनि गुबुन, गुबुन रोखोमनि औ दल, दल जानानैबो बे फोरबोआव मोसाहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथां औ
नोंथां औ बिदिनो थिग जोंनिथिं नों जेरै बुंलायदों बिथिं जोंनि बिथिंबो बिदिनो गथ गथाय बा गथफोरनि दल ओ जेरै बर फोरनि दल ओ बरफोरनि नो सेंग्रा-सिख्लानि दल बिदिनो बोराय बुरिनि दल बिदिखौ जोंबो नुनाय जायो जोंनिथिंबो बिबिदिनो जोङो ज, ज गथफोरखौ बा सेंग्रा सिख्ला जोंबो जेरै सेंग्रा बिदिनो बोराय बुरै आबै आबौ बिसोरखौबो जों गोबां नुनाय जायो ओं ओंखारलांनायखौ जों दल दल लानानै ओंखारलांनाय जेरै सेंग्रा सिख्लाफोरा दखना गाननानै ओंखारलाङो बेखौ जों जोंनिथिं थिंबो थिग नों जेरै बुंलांदों बेबायदिनो जोंथिंबो नुनाय जायो नोंथां। दे होमबा नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनाय मेलखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै।
औ नोंथां औ जागोन दे नोंथां दे गोजोनथोंसै।
गोजोनथों नोंथां।